हेलौ
अ हेलौ
औ नोंथांङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ माबोरै दं नोंथांङा?
औ दं नोंथां आं मोजांङैनो
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै नोंथांजों आंङो ओ बर'नि हारिमुनि बा गै एसेस सुंदयै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां। नों थांङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना? थां
औ हागोन नों थां हागोन।
बिदिब्लाथ' औ नोंथां। बिदिब्लाथ' जोंना बर'नि हारिमु होनब्ला ओ गोब बां गोलैयो जोंना जेनेबा मोसा नाय मुसुरनाय दामनाय देनाय रोजाबनाय बिदिनो जानाय लों नाय फारस निफ्राय नो जोंना गोलैजोबो बेनिखायनो
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जोंना बुंनाय जायोदि ओम बर' मोनसे हारिनि हारिमुवा औ सा से सुबुंनि सिनस बि बाइदिं होननानै जोंङो ओ बुंनो हायो। मानो होननानै बुंङोब्ला जों मोनसे हा रि ओ जेरै सासे सुबुङा गावनि सिनस्रि गैयाबा गाव ओ थोंगोरै गसंनानै थानो हाया थिग बेबायदिनो जोंना ओ बर' हारिनि हारिमुवा गैयाब्लाबो जों बर' सुबुंफोरा एबा
औ औ
जोंना थांनानै थानो हाया होननानै
औ औ
मोनथिना मोनो ओ जोंना औ जेरैहाय जोंना ओ बर' हारिनि हारिमु होनोब्ला जोंना ओ बर'नि राव बरनि धोरोम बर'नि जानाय बर'नि लोंनाय ओब बर'नि मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना गोग लैयो थिग बेबायदिनो मोनसे हारिनि हारिमुखौ जोङो ओ
औ
गंसे आयना जों रुजुनो हायो नोंथां बेबायदिनो जों ना बर'नि हारि हारिमु होनोब्ला जोंना बर बर'नि हारिमुवा जोबोर गोबां हाबनानै दं ओ बेफोरनि गेजेरावनो नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि हारिमु हारि नि मोसान नायनि सोमोन्दै एस से सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा न थां
औ हागोन नोंथां
औ
अ ओ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि जेनेबा गाननाय जोमनायनि बागैनो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों
औ नंगौ नोंथां
ओ थिग बेबायदिनो जोंनिया बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय बुङोब्ला जोंनिया ओ दखना गामसा बेबो था हागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ थिग बे बेबायदिनो ओ आरनाइ आरनाइाथ उम बर हारिनि मोनसे नेरसोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ जोंओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि बे आरनाइखौ ओ जों बरफोराल लाया दानिया नुनो मोनदों जि गोबां गुबुन गुबुन ओ हारिफोराबो जोंनि बे आरनाइखौ मोजां मोननानै लायो।
औ नंगौ
बो नुबोदों जानो हागौ
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंनि बर आइजोफोरा बुंनो थाङोब्ला उम बिदिनो ओ हि दानाय, दखना दानाय ओ गासैयावबो आखा फाखा ओ बिदिनो ओ माइ गायनाय जेनबा ना गुरनाय बेफोराव बुंनो थाङोब्लाथ बर‌ आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखा ओ थिग बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय बिजाबाव मोनबोदों जे ओ बर हारिनि हि दानाय लुनायनि बागै एसे मोनबोदों आरो जोङो गोदो गोदाय बिजाबखौ आगोलो बिब्दिनो ओ आसागि बैसागि ओ बेफोरनि मुंखौ खोनाबोदों जोङो जाय बिब बिनानावमोन बिसोरो जेनेबा ओ हि दानानैनो जिउ खुंबोदोंमोन ओ बिसोरो बे ओ माया मोनसे ओ जेनबा उम खाथिजों ओ दाउ बिरनाय जेनेबा सिखिरि बिरलांनाय नुयोब्ला बेफोरखौ बिसोरो थाबैनो ओ नुनानैनो बिसोरो आगर एरखाङोमोननो नोंथां। नोंथाङाबो ओ खोनादों खोमा नङाबो
औ औ नोंथांनंगौ थारैनो
ओ गोदो गोदायनि आगरफोरनि मुंफोरा बुंबाय बुंनो थाङोब्ला हाजो आगर सिख्रि आगर बिदिनो फारौ मेगन उम बिदिनो ओ बोग्रि बिबार बिदिनो हाजो आगर गोबां ओ दोङो नोंथां आरो बिदिनो जोंनिया ओ बर हारिनि मैगं थाइगं बुङोब्लाथ जोंनिया अनला दाउ बेफोर थाखागोन नङा होमबा नोंथां बिदिनो नारजि अमा बिदिया थाखायो आरो जोंनिया बे अनला दाउ बुङोब्ला अनला दाउखौ बरफोरा जेनबा मोनसे फोरबोआवबो ओ जेनबा बे अनला दाउआ गोनांथार आरो नोंथां जायखौ बुङो जों बरनि बे हाथा खुरनाया नोंथां नोंथांबो नोंथांमोननि ओनसोलावथ बिदि दं खोमा औ ओ बे अनला दाउ खौ बे हाथा खुरनायाव ओ आगोलनिफ्राय नेम दंखायो जेनबा बे हाथा खुरनायाव ओ जोंनि जा हिनजाव गोदान खैना गोदानखौ संनो होनाय नेम दङ आरो
औ नंगौ
बिब्दिनो नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो बिब्दिनो ओ नेम दोङो नामा
औ नंगौ थारै नोंथां ओ जोंनि बरनि हारिमुआवथ जोंना अनला ओंख्रियाबो गोलैयो बेयो मानो मानो गोलैयो होनोब्ला जोंनि ओ मोनसे बर हारिनि ओंख्रिल नङा बियो बर हारि मोनसे गोथौ सोमोन दो गोनां मोनसे ओंख्रि होननानै जोङो बेखौ साननानै लानो हायो मानोना जोंना बे ओंख्रि गैयाबा खायसे खायसे जोंहा ओ फुजा फा थाल एबा बायदिसिना खर्मखौ जों जाफुंसारनायखौ जोङो नुनो मोना जेरैहाय ओ दानिसो बुंलांनाय नोंथाङा ओ जोंनि बरनि हा बा बे हाबायावबो जोंना अनला ओंख्रि खौ गैयाब्ला जोंना आद्रासो बिदि साननानै लायो। बेजों लोगोसे जोंना ओ ओंखाम ओंखाम गोरलै जानाय बे ओंखाम गोरलै स जानायावबो जोंना ओ अनला ओंख्रि गैयाब्ला जोंहा बे औ औ नंगौ आघोन मांखोनि अनला ओंख्रि ओ ओंखाम गोरलै जानायावहाय जोंहा बे ओंख्रिखौ गैयाबा जाफ फुंसारा होननाय जों आद रा बायदि मोनबाय थायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां ओ जाय जोङो आघोन मांघोआव जाय जोङो ओ माइ गोरलैनि थोगि होयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ। थारैनो।
ओ बिब्दिनो ओ बिदिनो बर'नि ओंख्रिफोर बुंबाथ' जेनेबा नारजि अमा बेबोथ' थाखागोन नङा होमबा नों
औ नंगौ थारैनो
ओ आं बे नारजि नारजिनि खोथाखौ नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों नोंथां
औ फोरमायजागोन नोंथां
जि नारजि मेगं बुङोबाथ जोंनिया ओ मोनसे जेनबा ओ कास जायखो दाहा होनना बुङो नङा होनबा नोंथां औ बेखौ ओ जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जेन'बा जोंनि न'खराव सोरबा न'खरनि बाय बाहागिफोर रुंसारि जायो। ब्ला ओ जेन'बा दाहा दा होनाय बेफोराव बे नारजिखौ जेन'बा जोंनो नांथारगौ आरो नोंथां उम बेखौ जेनेबा अरगारना गारनाय बिदि नेमदों आरो जोंनियानो थां ओ नोंथांमोननि गामियाव बिदिमाया बे नेम दोङो नामा
औ दं ओ जोंनाबो न'खरनि एबा गामिनि सोरबा सासे सुबुं बुं ओ थैनानै थाङोब्ला बे समावहाय जोंहा नारजि अरगारनाय होननाय मोनसे बाथ्रा बाथ्रा दं जेरैहाय ओ बे बाथ्रा जों बेखौल' फोरमायनो थाङोदि ओ सोर सोरबा सासे सुबुङा थैनानै थाङोब्ला बेनि जिउमाया सोरगोआव थाहैथों एबा न'खरनि ओ सुबुं सुबुंजों एबा गामिनि सुबुंजों सोमोन्दोखौ ओ गारलायनो हानाय बायदि ओ जोंहानो नारजि अरगारनाय बे सोदोब खौ ओ फोरमायनाय जायो नोंथां औ
औ औ नंगौ
बिदिनो जोंना ओ बर'नि हारिमु औ बिदिनो जोंना बर'नि हारिमु होनोब्ला जोंना ओ मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरबो गोलैयो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरनि औ बेफोरनि गेजेरावनो जोंना मोसानाय होनोब्लाथ' गोबां ओ सुबुङानो जों मोसानानै ओ जोंनि बर'नि हारिमुखौ लाखिबोदों एबा गुबुन हादोराव एबा गुबुन गुबुन जाथि सुबुंनोबो जोंना दिन्थिफुंनो हादों बेजों लोगोसे जोंना बे बर'नि हारिमु नि मोसानायखौ दिन्थिनानैनो जोंहा ओ गोबां सुबुङानो गावनि जिउखौबो एबा गावनि न'खरखौबो ओ सुंथाबोनो राङारि बि आथिङाव सुंथाबोनो हादों
औ नंगौ।
ओरैहाय जोंहा
उम।
दानाथ' गोबां सुबुङानो जोंना खेराइ मोसानाय बिदिनो बायदिसिना मोसानाय दिन्थिफुंनानै गोबां रांखौ खामायबोनो हादों बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो बर'नि ओ नि हारिमु एबा मोसानाय बर'नि मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै गोबां सुबुङानो ओ गावनि जिउ खौ एबा न'खर बेखौ सुंथाबोनो हानाय दं जानांगौ
औ दं नोंथां दं ओ बिदिनो गोबां गोबां दं
औ नोंथाङा फोरमायना हो एसे से
औ बिदिनो जेनेबा मा होनो बिदि जेनेबा जायहा खेराइ मोसानाय मोनसे हानजा थायो नङा होनबा नोंथां जोंनि बिदि बरनि खेराइ मोसानाया मोनसे गोनांथार नङा होनोमा नोंथां।
औ नंगौ
ओ खेराइ मोसाग्राफोरा मोनसे हानजा थायो बे खेराइ मोसानायखौ जेनेबा दाब दाब जायगायाव जेनेबा मायफोर फुजा मेलाफोर जायोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंनि बे खेराइ मोसानायखौ दिन्थिफुंनो बिसोरखौ लांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
औ बिब्दिनो ओ गोबां जेनबा गोबां ओ फंबाय बिनानावमोनाबो जोंनि बिदिनो जेनेबा ओ मोसानानैनो जेनबा गावनि नखरफोरखौबो एसे माबा मा माबाबोदों आरो नोंथां सोलिबोदों।
औ नंगौ
ओ बिदिनो जोंनि बर जेनोबा लायमोनफोरा गोबां ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जेनबा मोसा हैनानै ओ हारिमुखौ सिनायथि होबोदों बिबदिनो ओ गो आ ओ गोजान गोजाननि सुबुंफोराबो बिब्दि जोंनि लाइमोनफोरा मोसा जाहैनायखौ नुनानै बिब्दिनो जोंनि बर फोरनि मोसानाय फोराबो सोमोनांथाव मेहेर गोनां होननानै मिथिबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ औ बिदिनो जोंना दाखालिसो जालांनाय।
औ
जोंना गुवाहाटियाव जालांनाय बागुरुमबा मोसानायजोंबो। जोंना मुलुगावनो मिथिसार जानो हाग ओफ्राय दा बेखौ मुलुगनि गुबुन गुबन जाय गायावनो नुनानै ओ गुबुन गुबुन हारि हारि एबा हारिसाफोराबो जोब जोबोर गोजोननायखौ ओ नुनो मोननायखौ जोङो मोनथिना मोनदों।
औ नंगौ नोंथां।
बेजोंनो ओ गोबां सुबुङाबो जोंना गोबां रां खामायनानै गावनि ओ नांगौ जानाय मुवा बेसाद खौ एबा गावनि नखर खौबो जोङो हो हेफाजाब होबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिदिब्ला नोंथां जोड़ना समाबो जाबाय नों-नोंथांजों सावरायनो मोन नानै आङो जोबबोर गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांजों सावरायना गोबां मि थियि बाथ्राखौ मोनथिना मोनबाय।
औ आंबो नोंथां औ दे बिदिब्ला